हेल'
औ खोनादं नथां खोनादोंं।
औ नोंथांनि खबरखौ खोन्थानो हागोन ना?
नंगौ नथां दा सान्नैसोआव खबरा
औ नोंथां मोजाङै खोनायासै नोंथां हेल' ओ नोंथांनिखौ जेबो खोनानो मोननाय जायाखै ।
खोनोनादोंना नोंथां? नंगौ नोंथां नोंथाङा से नोंगौ फ्रा दा सान्नानै दंफैयो इसोरनि उनाव
औ औ थिगानो दङ दा नोंथांजों माखासे दोरोङारि ओंख्रिनि खोथा सावरायनो थाखाय फ्राय आं नोंथांनो फन खालामनाय जादों नोंथाङा जुदि ओरै दङब्ला बा फ्रि दङब्ला नोंथाङा रायज्लायनो हागोन
नंगौ नोंथां दाथ आं फ्रिय दंफ्राय रायज्लायनो हागोन
औ औ जोंनि दोरोङारि ओंख्रि बा जोंजों साबसिन मोजां मोनग्रा ओंख्रि होनोब्लाथ जोंहा गोबां दं नङा होमबा बेफोरनि बागै मा मा ओंख्रिया दोरोंङारि नोंथाङा मा मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो बेफोरनि बागै एसे आंनो खोन्थानो हागोन नामा
नोंगौ नोंथां
औ
दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङाथ नारजि अमा नाफाम हाबाय बेफोर ओंख्रिया जोंनि बरनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रिनि बेनि गेजेरावनो आङो बिनि गेजेरावनो आङो अनला आरो दाउ सबाइ दाउ बे मोननै ओंख्रिखौ बांसिनै मोजां मोनो जानानै
मोजां मोनो औ औ औ औ अनला दाउ आरो सबाय दाउ नङा होमबा औ मोननैयाबोथ जेनेबा खारैनि ओंख्रि नङा होमबा खारै नङाब्ला मोननैबो ओं फुख्रिया जाया नङा होमबा
नंगौ नोंथां।
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव औ ओरैनो खार खौ माबायदि बानायो आरो खार खौ माजों बानायो
नोंगौ नोंथां जोंनि जायगायाव खारैखौ माबायदि बानाय होनोबाथाय जोंनिथिं जिथुनिखि जोंनाव नखर नखर थालिर बिफां थाखायो ब थ गोदोनिनि थालिर नायथिया होननाय मोनसे गिदिर गिदिर सलिन ना बेगर गोनां बेगर गोनां नांसिङाव आरो जिरनानै सान्दुंआव बेखौ दानफायनानै जिरनानै सान्दुंङाव फोराननानै बेजो सावनानै बैनि हांगारखौ जोङो दैयाव सोमनानै बैनि रोसिखौनो जोङो खारै बानायनाय जायो आरो बेफोरबाय जोङो मेसें बोथोर जो-जोङो माखासे बोसोरसेनि जिथुनिखि जानाय एबा खारै दैज्लां बोथोराव जो जेरै औवा मैहाय दं अनला औवा औवा गाजादों अनला जायो नोङा होमबा? थिग बेफोरबायदिनो जोङो थिग बेफोरबायदिनो जों मेसें बोथोराव बोसोरसेनो जानायनि थाखाय जोङो मेसें बोथोरावनो जोंनि जोंनि जिथुनोखि जानाय बे खारैखौ जोङो मेसें बोथोरावनो जोङो जगार खालामनानै लाखायो नोंथां।
औ औ ओब बेनिफ्राय ओ अनला ओंख्रिखौ नोंथाङाथ' जेनेबा नोंथांनि फेभरेट जाहैबाय नालाय नोंथांनि एसे मोजां मोननाय ओं ख्रि जाहैबाय नङा होमबा औ औ। अल्ला ओंख्रि खौ ओरैनो नोंथाङा बबे बेदरजों जायोब्ला साबसिन मोनो? ओ सबाइजों ओ माबा ओ दाउजों जायोना ना अमा गोरान जों जायोना एम्फौ लाथाजों जायोब्ला माने नोंथाङा गोथावसिन मोननाय जायो?
नंगौ नोंथां आङो अनला ओंख्रिखौ साबसिनै मा बेदरजों मोजां मोनो होनोबाथाय आं बांसिनै जायोबाथाय आङो दाउ बेदरजों आङो अनलाखौ जानाय जायो आरो दाउ बेदरदोनो आं बांसिन अनलाखौ खौ गोथाव आरो मिलौनाय मोनसिनो नोंथां।
औ औ ओ बेदरनि अनगायैबो अल्लायाथ' गुबुन गुबुन मैगंजोंबो जाजायो नङा होमबा? बोथोर लानानै बोथोर जेरै दा दैज्लां बोथोराव नों मेवाइ जों जाजाबाय बेनिफ्राय अनलाया नोंथांमोननि ओनसो सोलाव अनलाखौ ओरैनो हाग्रानि गुबुन गुबुन मैगंजों जानाय जायो नामा जानाय जायोब्ला मा मा मैगंजों अनलाखौ जानाय जायो?
मैगं होन्नाबो बुङोबाथ' नोंथां आं दासिमहालागै बेलेग मैगंफोरदों बे अनलाखौ जाफेराखै खिन्थु नोंथांमोनथिं जायोबो जानो हागौ गुबुन गुबुन हाग्रानि मैगं होननानै बुङोबा इदिनो माखासे जोंनि मिथिंगायारि मेग मैगंफोर मोनो। होननानै जोङो जानायखौ नु जानायखौ नु जानायखौ नुबाय थादों जेरै जोङो बै
औ हेल' नोंथांनिखौ खोनायासै।
नोंथाङा धरमफुलखौ सिनायोना? धरमफुल धरमफुल।
धोरोमफुल जानो हागौ नोंथां ओ नोंथांमोननि जायगायाव गुबुन मुं आरो जोंनि जायगायाव गुबुन मुं बेनिखायनो ओ आं हमनो हायासै
नोंगौ नोंथां बै जोंनि जा जोंनि जायगायाव जिथुखि बे धरमफोर ल होननाय बुस्थुवआ एगेल बेगेल मोनो जितुखु हाग्रायाव मोननानै
औ
होनना बुङोब्ला बेफोरखौ मिथि जाखौ बर' हिसाबै
औ मिथियो मिथियो औ औ खोनायासै नोंथां हेल' हेल' नोंथांनिखौ खोनाया खोनायासै